हेल'
हेल हेल औ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खम दंना सम दंना नोंथां
औ दङ
बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों
औ औ
दा नोंथाङाबो जा मिथिगौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय होनब्लानो जाबाय आरो आंबो जा मोनथिगौ बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय फोरमायगोन नोंथां
औ जागोन दे औ खोनादों
जाहैबाय बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायनि सायाव जों सावरायगोन नोंथां
औ जागोन दे
औ नोंथाङाबोथ' गेलेनायनि बागै एसेब्लाबो
औ मिथिगौ मिथिगौ
औ जेनेब्ला जोङो गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोजां होननानै जोङो सानना लानाय जायो जेनेबा बर'फोरनि गेलेनाया खालि रंजानायनि थाखायल' नङा बेयो माने देहानि बोलो आ-
उम उम
मारि सावस्रि जयै थानायनि थाखाय माने मोनसे सोलोंथाइ आरो ओफ्राय औ गोदोनि समावथ' जोंहा टिभि मबाइल गैयामोन ना अब्लाथाय हौवा
गैयामोन उम
गासैबो माने हाबा हुखा मावखांनायनि उनावनो मा ने जाखां लोंखां जेनेबा गासैबो जयै औ गेलेयोमोन आरोना खेलाफोरखौनो नाथाय दानि दिनावथ' जोङो बे फोरखौ गोबां नुनो थांलिया दानि दिनाव माने गासैबो मबाइलजोंनो थाजोबो औ मबाइलनि जुगाव जेनेबा मबाइलावनो बिदिनो खेला मोनो नालाय गेम गेलेना थायो औ जोङो बि दि माने जोंनि देहाजों गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो। दा बिदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय होननो थाङोब्ला जोङो मोनसे होननो हायो जायखौ जोङो गिला गेलेनाय बुङो नों थांआ खोनादोंना गिला गेलेनाय खोनादोंना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथांङा खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना दा जोंनि बर'नि